अ।
औ खोनादों ना नोंथां।
फैदों।
औ ओ नोंथाङा आंनोखौ कल खालामनायनि जाहोना मामोन फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे ओ जोङो आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला
औ नोंथाङा एसे गोसा होनना हागोन ना नोंथांनि माथोखौ ओ माने जोबोरैनो लासै खोनादों आं।
औ नोंथां। ओ जोङो आबादनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ औ खोनादों नोंथां एबार।
ओ जोंहाथ' दा दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां माइ आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो ओ मा मा माइनि आबाद मावनाय जायो होनना बुङोब्ला ओ बु-बंगबन्धु रनजित आरो मासुरि माइब्रा जोसाआय आरो बिदिनो गोबां गोदान गोदान माइफोरनि नाम ओंखारदों बेखौ आं मिथिथ'ला नोंथां। जोंहा माइखौ बोरैहाय गायो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै। ओ जोङो माइखौ गायनो थाखाय ओ जोंनो खोथिया फोग्रोन नांगोन आरोना नोंथां बे खोथियाखौ जोङो ओ पुराना माइनिफ्राय जोङो माइज्लि बासिना दोननाय जायो आरो। बे माइस्लिखौ जोङो बाजारफोरनिफ्रायबो लाबनानै जोङो ओ फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो फुख्रिफोराव दैयाव सोमनानै दोननांगोन आरो बेनि उनाव जों हरथामबा हरब्रैसो सोमना दोननानै बेखौ जोंयो बोखांनाय जायो आरोना बोखांनानै जोंयो बेफ औ। ओ हायाव दोनफैनाय जायो बिदिनो पुवार ओ जेनेबा बस्थानिफ्राय लखबनानै जोङो हायाव दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो थास'नि बिलाइ नङाबा ओ थालिर बिलाइफोरजों जोङो बिखौ खोबनानै दोनो आरो जेब्लासिम बेगा जा बेरा बेनि उनाव बियो जेब्ला गाजा बेरगोन अब्ला जोङो बेखौ फोथाराव लांनानै जोङो फोथारखौ मोजाङैहाय हालेव माने जोङो ओ ननिनो जि हासार गोबोर हासार बेखौ जोङो सारनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव बे ओ ओ मायज्लिखौ जोङो खेर खा बा खादाफोराव लानानै जोङो सारै सारै फोनाय जायो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ।
ओ बे खोथियाया जेब्ला मास मोनसे बा ओ देर मासफोरनि गेजेराव बियो जौगोन बा फुनो हानाय जागोन अब्ला जोङो बेखो जोङो बेखौ ओ फुनाय फुनाय जायो आरो बिदिनो ओ फुग्रा मानसि रुवानिफोर लानानै फुनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय
ओ बेखौ फुनानै जोङो गायनाय जायो आरो जोङो बे दुब्लिखौथ' जोङो माइ गायनो थाखाय हालेवनो नांगोन नालाय नोंथां। खोनादोंना औ औ बेखौ जोङो ओ दुब्लिखौ आलि दाननानै जोङो आलि गोरलै खोनानै आरो बेखौ सामार होनाय आरो
खारायनाय होननानै बुङो आरो ना बेखौ मोजाङैनो बियो ओ दुब्लिखौ मोनहोनानै जोङो मायखो गायनाय जायो आरो नोंथां मोननि ओनोलावबो मा मा बिदिनो मायनि अन अनगायैबो मा मा उफुरा खेथि मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ ओ जोंनिखै उफेरा खोथि ओ खेथि होननानै बुंनाय जायोब्ला ओ जोङो माइ गायखांनायनि उनाव माइ आबादखौ माय मावखांनायनि उनाव जोङो ओ बेसर आबादखौ जोङो मावनाय जायो आरोना। ओ बांसिन सुबुंफोरानो जोङो दुब्लिखौ ओरैनो गारसोनानै दोना दोनना। ओ बेनिखायनो जोंनिया आबादारि ओ बिथांमोना नांथाबनानै जोङो बेसर आबाद खौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो माइ आबादनि उनाव। बेनिखायनो जोङो माइ आबादखौ फोनो थाखाय ओ जा बेसर आबादखौ फोनो थाखाय जाय माइ आबादनिफ्राय ओंखारनाय माइ हाखांनानै ओंखारनाय नारा बेखौ जोङो गिबियावनो ओ खेबसे एवग्रोनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय एवखांनानै जोङो बेयाव ओ रासायनारि हासारजों बाहायनाय जायो जोङो ओ आथिखालाव मोननाय बिगियाननि जोहै ओ बानायनाय गोबां हासारफोर जोङो गलाफोराव मोननो हायो। बेफोर हासारखौनो जोङो ओ बाहायनाय जायो आरोना गोदोनि ओ दिनावथ' जोङो गोबोरखि हासार आरो खानस्रि हासारफोरखौ बाहायोब्लानो जोंनिआ ओ जा आबाद दा गोबां मोजां जानानै फैयोमोन नाथाय आथिखालनि हाया ओ जोंनिया जिब गैला। ओ जोङो गोबां नांगौनि बारा ओ खामानि बेयाव मावबोबाय आरो गोबां हासारफोर ओ आथिखालनि गोदान दान मुगानि हासारफोर बाहायनायनि जाउनाव दिनै जोंनि हाया एसेबां ओ हासार गोनां नङा आरोना बेनिखायनो जोंनि हायाव जा खेथि मावो अब्ला ओ खे थि मावोब्ला जोंनिया खेथिया गोदोनि बायदि ओ गोदोनि रुजुनायाव एसे खम जायो आरो। बेनिखायनो जोङो हासार होथारनांगौ जानानै फैयो दा बिगियाननि जोहै ओंखारनाय हासारफोरखौ ओ जोङो बेखौ सारनानै लायो आरो ओ जोङो खिरखाय एबा दाब फोराव जोङो लानानै बेखौ ओ हाजिरा जोङो लागायनानै आरो लोगोसेनो न'खरनि सुबुं आबो ओ बेखौ खादा गंसेयाव लानानै जोङो आखाइजों ओ मोजाङै सारना होनाय जायो आरो जाहाथे ओ गासैबो हायावनो‌ ओ जोंनिया हासारा गोसारजोबो बेनि थाखाय जेब्ला हासारा गोसारगोन अब्लासो बेसरा ओ मो जां आरो ग्रौ ग्रौ गोजौ गोदोर जागोन नालाय बेनिखायनो खायनो जोङो हासारखौ मोजांयै सारनाय जायो जों खेबनै हालागै हासार सार सारो जोङो ओ बेनिफ्राय हासारखौ सारखां खांनायनि उनाव जोङो आरोबाव फिन खेबसे जोङो बेसरनि बेगरखौ जोङो ओ फोनो लानाय बेसर नि बेगरखौ जोङो फो बेयावनो सारफानाय होनाय जायो आरोना। जेरै हासारखौ सारदोंमोन बे रोखोमैनो जोङो ओ बेसरनि बेगरखौबो जोयो सारनाय जायो बेनिफ्राय ओ सारखांनायनि उनाव जोङो फिन खेबसेबाव बेयाव जोंङो हालेवनानै होनाय जायो जाहाथे बेसरनि बेगर आरो ओ हासारा हानि सिङाव ओ गोरोमनानै थायो बेनि थाखाय। अ बेनिफ्राय दानसे दानसे एबा ओ सप्तासेनि गेजेरावबो जोंनिया ओ बेसरनि बिलाइया गांनै ओंखारबोयो बे-बेसरनि बिलाइ गांनै ओंखारबोनाय नि आरो ओ स्नि सानसोनि उनाव जोङो बेयाव दै होनांगौ जायो मानोना आथिखालनि मुग गायाव जोङो ओ नांगौ समाव जोङो ओ माब्लाबा समाव दैबो मोनाबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो लानदो एबा दैमा दैसाफोरनिफ्राय जोङो दै बोखांनानै बै बेसर आगा आबादाव होनांगौ जायो मानोना बेसर आबादाबो ओ दै नङाब्ला खरां हायाव थिवरिनो हाया आरो मोजां जों आबाद मोननो हाया बेनिखायनो जोङो दै आबादखौ ओ दैखौ आबादाव होनांगौ जायो आरोना। बेनिफ्राय नोंथांनि न'खराव ओ ननि इस सेराव नोंथाङा मा मा आबाद ओरैनो न'आव जानो हानाय गायनानै दोनदों एबा मा मा आबाद माव-मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन ओ जोंनि बे न' खाथिफोरावनो ओ जोङो जेरैहाय जोङो थास‌‌' दाथ' दैज्लां बोथोरना जोङो थास‌‌' गायनानै दोननाय जायो आरो पथल आरो जिं खा आरो बिदिनो फान्थावफोरबो जोङो गायनाय नुनाय मोनो आरो आरो भिन्दि लेस्रा बेफोर बायदि बायदि जोगोनारफोरखौबो गायनाय दोननायखौ जोङो नुनो मोन मोनदों आरो जोङो बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ बेफार फालांगिबो खालामनो हायो आर आरोना जोङो न'आवबो जोङो हाजासे मोनजानाय जायो आरो बेफार फालांगियावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो बेजोंनो जोङो थाइसे थाइनै खरसि मोनो बेखौ जोङो न'आव ओ नांगौ खामानियाव जोङो बाहायनो हायो आरो नोंथां
आरो जोंहा बिदिनो न'आवनो खुमब्रा बिदिनो लावफोरखौ जोङो आबाद ज जेनेबा दुब्लिफोराव जोङो मावहैद लायनो नाङा जोङो न'आवनो बेखौ थिंफोराव मानला होनानै जोङो न'आवनो जा लानो हायो आरोना नोंथां आरो जोंहा बेबादिनो खुनद्रि बेफोरबायदि भात केेरेला बेफोरबायदि गोबां दं आरो बेफोरखौ जोङो न'फोरावनो फांफा फांनै गायनानै जोङो जानो हायो आरो।
ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव बांसिन नोंथाङा टेक्टरजों हाल‌एवो नुनो मोनो ना मोसौजों हालएवनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो एसे
औ नोंथांनि ओ माथोखौ एसे लासैयै खोनादों आङो नोंथाङा एसे गोसायै सावरायनो हागोन ना नोंथां? आरो ओ फिन खनसेबाव होनफिन।
औ ओ आं नोंथांनियाव सोंदों दि नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव ट्रेक्टरजों बांसिन हेवो ना मोसौजों बांसिन हेवो नोंथाङा फोरमायनो हागोन?
औ औ औ नोंथां औ आथिखालावथ' जोंनिया गोदोनि बायदि ओ नांगोलजों एबा मोसौजों ओ हाल एवनायखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनो मोनो आरोना। दा जोङो बर' सुबुंफोरा एसे ओ जुगा सोलायनायजों आरो बिगियान जौगानायजों जोंनिया सुबुंफोरा बादुला जों ओ जाबोनो हमदों बेनिखायनो जोङो मोसौजों हालेवनायनि सोलायो जोङो आथिखालाव ओ ट्रेक्टर बाहायनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरोना। जों ट्रेक्टरजोंनो आथिखालनि ओ आबादारिफोरा ट्रेक्टरजोंनो हालेवो ट्रेक्टरजोंनो आलि दानो आरो ओ ट्रेक्टरजोंनो माइफोरखौबो माइ आबादखौ जोङो हानायखौ नुनो मोनो। आरो लोगो लोगोनो जोङो ना ओ हानायनि लोगो लोगोनो जोङो माइखौ नाखानायबो जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसेनो ओ जोङो दिनैनि समाव ट्रेक्टर एबा बेटारि गारिनि सायावबो जोङो माइ मिलखौ न' न'आव फैनानै ओ सौ फैनायफोरखौबो जोङो दिनैनि समाव ओ बेफोरबायदि सुबिदाखौ नुनो हादों आरो मोननो। मोननो हादों आरोना। ओ बिनि अनगायैबो जोङो आबाद ओ मावनायनि अ-अनगायै ओ जोङो जेनेबा उम मा मा मा आबादफोरा जोंनि ओ बां मुलाम्फा मोनो। जेनेबा ओ नोंथाङा खम समनि गेजेरावनो बे आबादफोरखौ मावनानै एबा गोदान जुगनि आबाद मावनाय नोंथाङा नुफेरदों नामा?
औ नोंथां ओ आथिखालावथ' गोबां रासायनारि हासार होनाय जायोना। बिदिनो बे हासारफोरखौनो होनानै ओ थाब थाबनो मैगं थाइगंफोरखौ फिथाइ थायहोनो हानायबो मुलिफोर ओंखारबाय बिदिनो गोबां मुलि होनानैनो आथिखालाव मैगं थाबनो ओ बाजारफोराव फाननो हानाय खालामनाय जादों आरो। गोदो गोदायहाय ओ बिदिनो ओ न'निनो जि न'आवनो मोननाय गोबोरखि हासार बा एम्फौ लाथाफोर नि खि बोरमा खि बेफोरखौनो होनानै ओ मैगंखौ जानाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव गोबां रासायनारि केमिकेल गोनां मैगं फोर ओ मुलि होनाय बे जोङो जानानै गोबां बिदिनो देहा फोरावबो बेराम जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आथिखालावहाय।
ओ बिनि औ नोंथां बिनि अनगायैबो जोंनिया हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ औ नोंथां।
अनगायैबो जोंनिया ओ आथिखालाव ओ जोङो सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे जोङो जौगानाय लोगोसे जोङो दिनैनि समाव गोदो ओ गोबां गोदान गोदान जोङो खेथिफोर मावनो हमदों। जेरै जोङो ड्रागन ओ फिथाइनि खेथि जोङो मावनो हमदों। जायाव जोङो ओ ड्रागन फिथाइनि ओ खेथिखौ मावब्ला जोङो सासे आबादारिखौ जोबोर जौगानाय आरो ओ साक्सेस जानाय नुनो मोनो। मानोना ड्रागन फिथाइखौ जोङो गोबां मानसिफोरानो माबोरै गायनांगौ एबा माबोरै बिनि आबादखौ मावनाय जायो एसेबां रोंस्लाबा। मानोना बे फिथाइया जोंनिया ओ गोदानै बा गोसो ओंखारनाय नालाय बेखौ ओ जोङो एसेबां सुबुंफोरा मावनो मोनैनि जाउनाव रोङैनि जाउनाव दिनै बिनि जा प्राइज बियो जोबोद गोजौ थाखोआव आरो थाइसे ओ द्रागन फिथाइनि बे बायदिसिना खमैबो हाथायाव ब्रैजि एबा बाजिनि गेजेराव जानो हायो बेनिखायनो जोङो बे जाद्रागन फिथाइखौ मावनानै जोङो गोबां आबादखौ मावनानै जों गोबां रां खामायनो हायो आरो आथिखालनि जुगाव ओ अब्ला जोंनिया समाबो जाबायमोन नोंथां
ओमफ्राय गोबां आबादनि सोमोन्दै फोरमायनो मोननानै औ गोजोन दे नोंथां गोजोन्थों